अ खोनादोना नोंथां?
अ नोंथां।
औ औ औ खोनाबाय दासो औ खोनाबाय औ ओं खोनादों।
अ। ओ मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथां नोंथांनिसिमाव आंबो आंबो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय।
औ नोंथां ओ जों दा मोनसे टपिक खो लानानै रायलायनो सानदोंमोन दा नोंथांनिसिम रायलायजागोन ना?
औ नोंथां रायलायजागोन दे।
औ नोंथां अब्ला जोङो ओ जोंनि बे ओ नारजि ओंख्रै बेखौ माबायदि सङो जोंनिथिंजाय बेखौ एसे नोंथांनिसिम फोरमायनो नागिरदोंमोन?
औ नोंथां फोरमाय जागोन दे।
औ नोंथां अब्लालाय आं जागायनोसै।
औव
औव नारजि ओंख्रि होनोब्लाथ' जोंना गिबियावनो फाथोनिफ्रायसो फैयो नंङा होमब्ला? औ होनदां फाथोखौथ' जोंङो न'आवनो फोनाय जायो।
बे बिलाइआ जेब्ला रायो अब्ला बे बिलाइखौ खानानै लाना फैनाय जायो न'सिम
औ
ओमफ्राय जोंङो बे बिलाइखौ फोराननाय जायो आरो ना।
औ दं।
नोंथां औ ओमफ्राय बे बिलाइ बे बिलाइखौ फोराननायनि उनावहाय जेब्ला मोजांङै रानो। गोसोम महर लायो बिलाइआ अब्ला बेखौ? बे खौ जों नारजि संनाय जायो। आरो
औ
औ बेखौ जोंङो बांसिन बर'फोरा जायो हब्ला अमा बेदरजों बांसिन बिनो जानाय जायो आरो बेखौ नारजि ओंख्रिखौ। औ ओमफ्राय बेखो। गिबियावनो जों नारजिखौ संङो होनब्ला। गिबियावनो बे नारजिखौ जेब्ला रानो बिलाइया बेखौ जेब्ला सं संनायनि सिगां जोंङो दैयाव एसे फिसिना लानाय जायो।
सोमना दोननाय जायो। आरो खायफाया सोमालासिनोबो गोरानैनो माबायो थाराखौ देन्थाफोरखौ गारो ओमफ्राय बेखौ सान्दुं एसे फोरानज्रोबनानै जेब्ला बेयो रानस्रावस्राव जायो। अब्ला बेखौ आखाइजों सिफ्लेनाय जायो।
औव
एसे गोरलैयैनो गेब्लेयो।
औव
आरो खायफाया दैयावबो सोमो गेब्लेयो ओमफ्राय बेखौ साराय गुदुंङावहाय होयो गिबियावनो
औ।
बिनि उनावहाय ओ खारै जोंनिनो बर'नि मोनसे न'आवनो बानायजानाय खारै खारदै होनो।
औ औ-
औ बेखौबो नां- गौ बायदि जखा होना लायो आरो संख्रि होयो। बिनि उनाव मोजांङैनो बेखौ एरबाय थायो जेब्ला गेब्लेजोबो बियो अब्लानो दै होनाय जायो। आरो नोंथां।
औ औ औ नोंथां?
ओमफ्राय जेब्ला दै। होनानै बियो मोजांङै गेब्लेयो आरो गोदौवो अब्ला जोंङो जुदि अमा बेदरजों संङो बा अमा बेदरखौ मोजांङैनो एवफ्राना ला- नाय जायो।
औव
ओमफ्राय एसे एसे मोनहां मोनहांबा बेखौ नारजि ओंख्रिखौ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
औ नारजि ओंख्रिखौ ओ जोङो आरो मायाव बाहायनाय जाबावो बिदिनो मराकासाव बाहायनाय जायो दां ना?
औ थांनो हायो
औ एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां हागोन औ बिदिनो नारजि ओं खि होनोब्लाथ' जोङो बिराद मोजां मोनो जानानै ओ बे नारजि ओंख्रियाथ' ओ जोबोर गोखा जायो ओ बेनि खालाराबो एसे गोसो-गोसोम जायो कालारा बेनि ओमफ्राय बिदिनो दाहाय नों थाङा औ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बै नारजि ओंख्रिखौ नारजिखौ जोङो माने बे खा गोथांमोन फास्टनियाव गोथांनिफ्राय जोङो खाना लाबोयो न'आव खाना लाबोनानै बेखौ फोरानो बेनिफ्राय फोराननानै बेयो रानस्रिङो रानस्रिंनानै बेनिफ्राय ओमफ्राय बियो लासैनो गोसो महर लालाङो बेनि उनावहाय बेखौ जोङो जेब्लाहाय संगोन सङोब्लाथाय बेखौ जोङो संनायनि सिगाङाव दैयाव जोङो सोमनानै दोनो आरो बेनिफ्राय जेब्ला दैयाव सोमो बे दैयाव सोमोब्ला बेनि गोखाया एसे रुयै लायो। बेनिखायनो जोङो बेखौ दैयाव सोमोननानै जोङो फोथायो। बेनिफ्राय संनायनि सिगाङाव जोङो आरो बै बेखौ दैयाव सोमनायनिफ्राय बोखांनानै आखाइजों सेबनाय जायो आरो नोंथां सेबनानै बेखि बेखौ जोङो अब्ला बिनि गोखाया एसे खारो
औ औ औ
बेनिफ्राय बेखौ जों सारायबो गुदुङाव होयोब्लाथाय संनाय समाव बिदिनो नोंथाङा दानि बुंनाय बायदिनो ओ साराय गुदुङाव होबाय होनानै बेखौ जों खारदैजों बे खारदैजों जोङो इदिनो ओ खालामबाय संबाय बेनिफ्राय लासैनो बेयो रुइलांनानै ओ मोनसे ओंख्रि महर जालांगोन जालांनानै ओमफ्राय बिनि गाबआ सोलायलांनानै गोसोम गाब जालांजोबगोन आरो नोंथां औ गोसोम गाब बेखौनो जोङो एसे गोबावै संबाय जेन गेब्लेनायाव लासे ओ बेनिफ्राय बेवहायनो जुदि जोङो आरोबाव गुबुन आलादायै गोथाव सिटि सिनै जानो लुुबैबावोब्लाथाय जोङो गोबां ओ बेवहाय बेदर होनानैबो जोङो टेस्टि खालामनानै जानो हायो ओ बिदिनो जोंथ' दा जोङो जायोब्ला बांसिनानो नारजिखौ जायोब्लाथाय जोङो ओ बेदरजों बांसिन जानाय जायो अब्ला जोङो बेदरखौ जुदि होनांगौब्ला नारजियाव गिबियावनो जोङो बेदरखौ फ्राय खालामग्रोना लानांगोन जायो बेनिफ्राय बै नाबली नार्जिया जेब्ला एसे गेब्लेहाङो अब्ला जों बेखौ ओ बेदरखौ नारजियाव होनाय जायो आरो अब्ला जोङो बेखौ जायो बेनिफ्राय बिदिनो एसे दैखौ बाय रानहोनानै बेखौ जों खांनाय जायो आरो नोंथां ओमफ्राय खौ जोङो जायो ओमफ्राय नारजि होनोब्लाथ' बिराद मो मोजां मोनो जों बयबो बिदिनो औ औ नोंथां
आरो औ दे बुंलां
औ औ नोंथां। बिदिनो बेखौ जोङो बेनिफ्राय फार्स्टआवथ' जोङो बियो मोसे बेगर महरनिफ्रायसो जायो नालाय। दुब्लियाव अ बेखौ बेखौ फोनाय जायो आरो नोंथां फोनानै जेब्ला देरो बेनि उनाव बै नारजिनि जि महर लानाय बै नारजिनि महरखौ जों उन्दै समाव जेब्ला दंफां बारा जिथु जों बेगरनिफ्राय फैयो नालाय बे फुलि महर जालाङो अब्ला बैखौ जोङो उन्दै समावबो जोङो बेखो खानानै जायो आरो ओ बे आर दिया बेखौ जों खानानै जायो आरो।
औ फाथो बिलाइ गोरलै बुङो ना बेखौ।
औ गोरलै बुङो औ बेखौ जोङो एवनानै जाजायो आरो नोंथां अब्ला बैनि महरा एसे आलादा जायो लायो जेब्ला जों गोरलै फाथ होजायो अब्ला बै गोरलै फाथोआनो ओ एसे खाालारा बेलेग जायो आरो जेरै कालारा गोथां कालार जायो आरो एसे ओमफ्राय इसे बिज्ला बिज्ला जायो आरो नोंथां। ओमफ्राय बै गोरलै फाथोआनो नारजि महर लायो आरो। ओहौ एसे गोखाया एसे खम जायो आरो नोंथां बे गोरलै फाथोआव माने गोख
औ औ नोंथां।
औ औ बेखो जोङो उन्दै समाव जिथु जोङो फाथोआ फाथो होनो नालाय गोरलै फाथो बुङो बै गोरलै फाथोनिफ्रायसो माने नारजि महर मोनो आरो नोंथां औ औ।
ओमफ्राय बे ओ जोंनिथिंजाय आरो मोनसे बाथ्रा लायनो नोंथां। ओ नारजिखौ आलासिफोरनो जाहोयोबा आलसिया गोमालाङो होननाय मोनसे बाथ दा दङलायनो गोदोनिफ्राय नोंथांमोननिथिं दङना बिदि बाथ्रा?
औ औ दङ अ बिदिनो माने जिहेथु नारजिखौ जोङो बुङो आरो गोदोनि मानसिफ फोर निफ्राय जोङो मोनथिनाय आरो सरासनस्रा सोलिबोनाय राव। ओ खुगा खुगा सोलिबोनाय बे से ओ बयनिबो राव बेखौ जोङो मिथियो जे नारजिखो लायनो बाय बाहागिनो आलासिनो जाहैयोब्ला बै आलासिया लायनो गोमालांनो नागिरो नो। ओ बेखौ जोङो मोनथियो आरो दा बेनि खार'ना बेबो जे नारजिखो जोङो जिहेथु एसे मा्लाबा जोङो ओ गाज्रि मराकास बायदिफोराव जोङो बाहायो नालाय बेवहाय जोङो सुवा थांगारथो सुवा थांगारथोनि थाखाय जोङो नारजिखो बाहायो बेनिख ओ बोन नियमाव बेखौ जों सुवा थांगारथो होननानै जोङो नारजिखौ बाहायो नालाय बेखायनो बै नारजि खौबो माने गुबुननो ज आलासि बाय बााहागिनो जाहोयोब्ला बै आलासिया जेनेबा थांलाय फैलाया एसे खम जायो। बिदिखौ जों फोथायो आरो औ औ।
नोंथाङा बेखौ खोमसे फोथ फोथायनाय होनगोन ना ओ बे बाथ्राया थार होनगोन। नोंथांनि बादिब्ला।
बेखौथ' जोङो खोमसि फोथायनाय माने गोदोनिफ्राय जि मोनसे सरासन संसाराव सोलिबोनाय नालाय। बेखौ जोङो औ थारबो होननांगोन आरो नोंथां
औ नंगौ नंगौ। बे माने लिरनायबो दङदां
अ लिरनायबो दङ जिहेथु जोङो बेखौ सोरबा सोरबाया बुङो नालाय नोंथां ओ नार्जि हरगारनाय होननानै बुङो। जिहुथु मोनसे सोमोन्दोखौ सोमोन्दोखौ गारनो थाखाय बै नारजिखौ बाहायो आरो नारजि हरगारनाय होननानै बुङो जे बै सोमोन्दोखौ गारनाय जायो आरो नोंथां नारजि दखरगारोब्ला औ नोंथां औ
दानि जुगावथ' आलासि दुमसिफोर फैयोब्ला ओ आलासियानो जानो नागिरनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो ना। माने नारजिखौ
औ
माने मोजां मोनो नालाय जानानै बिराद गोथावबो बेखौनो
मोनो आरो नोंथां नारजिखौ माने ओ बिराद मोजां मोनो जानानैनो बेनिफ्राय देहायारि मुलाम्फा दंखोमा बेखौ जायोब्लाबो खायसे बेमारि मान नारजिखौ जानो हाया आरो नोंथां।
औ औ हाया नंगौ
हाया हाया दा बेखायनो जोङो नारजिखौथ' बांसिन खुगानि टेस्टनि थाखाय जों जानाय जायो
औ नंगौ टेस्टिबो आरो बे औ दे बुंलांलाय नोंथां।
बेयो मोनसे बर'नि दोरोङारि मोनसे जामुं होननांसिगोन आरो जों एसे नोथां
जेरै जोंना अनला खारैबो दङ
अनला खारै दङ औ
अनला खारियाबोथ' बे मोन से जोंनि गोनांथि बे हाथासुनि खुरनायावबोथ' होनाय जायो जों अनला
होनाय जायो। होनाय जायो। औ
फोरजोंबो जाजायो आरो मेन मोनसे ओ औवा जिहेथु औवा गोरलै खौ जोङो बेजोंबो संनानै जाजायो
औ जा जायो औ
नोंथां अब्ला दिनै ओ रायलाय नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय जिहेथु नोंसोरनिथिं बोरै सङो जोंनिथिं बोरै सङो एसे गोरोबलायनायानो आरोना जिहेथु जोंनि बर'निनो ओंख्रै।
औ औ औ नोंथां। आंबो मोजां नांबाय नोंथांजों रायलायनानै। बा नोंथांनिफ्राय नारजि ओंख्रिनि बागै मोनथिनो मोननानै आंबो मोजां मोनबाय।
दे अब्ला न' नोंथां दोनथ'लायनोसै। औ दे औ।